औ
थां।
अ नोंथाङा खोनादों ना।
हेल' नोंथां।
अ हेल'।
नोंथाङा खोनादों ना।
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा सम दं ना।
अ दं।
औ। नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों
अ' सावरायना सावरायना हागोन दे।
औ सोलोंथाइखौ ओ ओ सोलोंथायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोंनिया जिउआनो जिउआनो जोंना सोलिया होननाय बायदि सोलोंथाया बिनिखायनो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जायो आरोना नोंथां। औ थायखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ होनोब्ला गिबियावनो जोङो सोलोंथाइखौथ' जोङो बिमा बिफानिफ्रायनो मोनग्रोनाय जायो। जोनोमगिरि बिमा बिफानिफ्राय बिसोरनो जोंनो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो माबोरै थाबायनांगो माबोरै रायलायनांगो माबोरै जानांगौ बेफोरबायदि गासिगोन गासिखौनो सोलोंहोयो। बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइयानो जाहैयो नोंथां आरो जोङो देरजासिम बिसोरो जोंखौ बिदिनो सोलोंहोयै होयै जोङो जेब्ला जोङो देरो एसे स्कुलाव थांनो हानाय जोंना समा जायो बेफोरदि थाम ब्रै बोसोराव जोङो स्कुलाव थांनो हेगार हरनाय जायो नोंथां। आरो जोंखौ स्कुलाव थांब्लाथ' जोंखौ फोरोंगिरिया फो फोरोंगिरिया जेरै जोंखौ अ आ क ख ए बि सि डि बेफोरबायदि फोरोंनाय जायो। बेफोर सोलोंथाइखौ जोङो लाग्रोनाय जायो उन्दै समनिफ्रायनो आरो बेनि महरफोरखौ जोंनो सोलोंहोग्रोनाय जायो। आरो नाम्बारफोरखौ सिनायहोनो जोंखौ आसि थुयै थुयै सोलोंहोनाय जायो। आखाय हमनानै लिरनानै सिखायनाय जायो जोंनो। बरदाव लिरनानै सिखायनाय जायो नंगौ ना नोंथां?
नंगौ।
औ आरो बे जायबा फोरोंगिरि बेहाबो सिकुल सिकुलावनो बेफोरबायदि सोलोंथाइ लाग्रोनानैसो जोंखौ फोरोंदों बिनिखायसो बे जोंखौ सोलोंथाइ होनो हादों। बेहा सोलोंथाइ गैयाबाथ' जोंखौ सोलोंथाइ होनो हानाय नङामोन नंगौ ना नोंथां?
औ नांगौ।
औ आरो सोलोंथायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। मानो होनोब्ला जोङो गोजान लामा हान्थियोब्ला जोङो दानाथ' गारि, मथर, बास, ट्रेन गासैजोंनो जोङो हान्थियो। बेफोरबायदिनो गोजान लामा हान्थिनो गोनांब्ला जोङो हमनानै ला जोङो ट्रेनाव थांबाय ट्रेनाव थांनानै जोङो बे सिटेसन बाय स्टेशन बर्डआव लिरनाय थाखायो नालाय जोङो मा सिटेसोनाव ओंखार नांगौ आरो बेनि टिकेट खौ जों गिबियावनो बुक खालामनांगौ जाहैगोन बे टिकेटखौबो जों बुक खालामनो रोङाबा जानाय नङाना नोंथाङा। बेखौ जों टिकेटखौ बुक खालामनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगोन। बिनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाया गोनांथि। आरो जोङो ट्रेनाव गाखोनानैथ' थांगोन। मा जायगायाव थांनो नागिरदों मायाव ओंखार नांगौ मा स्टेसनाव ओंखारनांगौ बेखौबो जों मिनथि नांगोन। बे रेलवे स्टेसन बाय स्टेसन सब स्टेसनावनो बिदि थाखायो। मा स्टेसनाव नों ओंखारगोन बेवहाय नोङो ओंखारनो रोंनांगोन। आरो नोंङा माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा बेफोरखौ बुंना लानो रोंनांगोन बेफोरनि थाखायबो सोलों थाय नांगौ आरो नै जे जानबुं जानबुंआबो जोंनि थाखाय जेरै जोंनि थाखाय गोनां आरो जोङो नाम्बार सिनायनो रोङाब्ला आखर सिनायनो रोङाब्ला जोङो जान बुङावबो ह थुनानै जोङो मानसि दिमसि खबर लानो बा जोंनि बेमार आजार जानायाव जोङो सोरनिबा हेफाजाब लानो थाखायबो जानबुंजों जानबुंनि हेफाजाब जोंजो जोङो कल खालामनाय जायो, फन खालामनाय जायो। बेखौ जों थुनो रोङाबाथ' जोंना जोबोर माने खस्थ' जागौमोन बे खाय-खायफा खायफाया सोलोंथाइ गैयिया थ' बिदि जानबुंखौ थुनो रोङा जाहैयो बिसोरा जोबोर खस्थ' जाहैयो आरो बिदि बेनि थाखायनो जोङो जानबुंखौ सोलोंना लानाया गोनां आरो जानबुंआ बे सोलोंथाइ सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ थाबासो जोङो जानबुंखौ थुनो रोंगोन नाम्बार सिनायनो रोंगोन। हाखर सेब खालामनो रोंगोन ना?
औ
औ आरो नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो हागोन ना? सोलोंथाइनि सायाव नोंथां।
औ हागोन नोंथां। ओ सोलोंथायाथ' ओ गासैबो सुबुंनि थाखाय गोनांथार मोनसे पार्ट नङा होमबा? ओ जोंनो गास दिनैबो सोलोंथाइ नङाबा जेबोआनो नङा होननानै मिथिजायो जे सिगां गोदो गोदायनि समाव जेरै सोलों थाय गैयैनि थाखाय गोबां सुबुङानो खोमसि फोथायनाय बेफोरबायदि फोथायनायखौ मानिनानै गोबां दायना दायनि बुथारनाय गावजों गाव बुथारलायनाय खोमसि फोथायनानै अ बेफोरबायदि गोदो गोदायनि सुबुङा
सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो बिसोरनि गोसोनि साननायफोरा एसे लोरबां जायो आरोना। जेरै बिसोरो खोमसि फ खोमसि फोदायनानै बुथारलायनाय बेफोरबायदि जाबोबाय नालाय सोलोंथाइ गैयैखाय सिगांनि मानसिफोरखौ बेनि थाखायनो एसे जाम्बा बा जाम्बि होननानैबो मिथिनाय जायो आरो। बेनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार आरो। उन्दै गथ'फ्राय लानानै जोङो देरनायसिम सोलोंथाइा जोबोर गोनांथार आरो। ओ जेरै सोलोंथाइनिफ्रायसो जानबुं लेपटप कम्पिउटार टिभि मबाइल बेफोरथ' सोलोंथाइनि थाखायसो ओंखारदों नङा होमबा? सोलोंथाइ नङाबा जोंनि जिउआ जेबोआानो नङा होननानै बुंनाय जायोज बुंनो ह हायो आरो जेरै बिगियानाबो मोनसे सोलोंथाइनिनो बाहागो नङा होमबा? बिगियान नङाबाथ' जोंनि जिउआ दा जेबानो नङा बिगियाननि थाखायसो बेफोरो मबाइल कम्पिउटार लेपटप बेफोरबो ओंखारदों नङा होमबा? सोलोंथाइजोंसो सासे सोलोंथाइजोंसो सासे मानसिया डाक्टर बा नार्स बेफोरखौबो जानो हायो आर ना? सोलोंथाइ नङाबाथ' जोङो डाक्टर नार्स पुलिस बेफोरखौ जानो हाया, नङा होमबा? डाक्टरफोरा जोंनि थाखाय मानो गोनां? बिदि होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोङो लोमजाबा साजाब्ला सोरबाफोर माबा गदेर बेरामफोर जाब्ला डाक्टरफोरासो जोंखौ हेफाजाब होयो नङा होमबा? बेफोर बेनि थाखायनो सोलोंथाइया सुबुंफोरनि थाखायल जोबोर गोनांथार आरो, नोंथाङाबो एसे माबाफोर मोनथिबावोबा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा दा बावैसो बुंलांबाय बुंलांनाय बायदि डक्टर औ डक्टर जानोब्लाथ' बियो सिकितसा खालाम बिजिरनानै बियो फाहामथाय होनो हागोन मोजाङै नोंगौ, बे बाथ्राखौ नोंथाङा थार बुंदों। मानो आरो बे डक्टर गैयाब्ला बे हस्पिटाल गैयाब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो गासैबो माने सहस जाबाय, नङा होमबा? जेरै सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' बे जोंना आखाइ बायबाथाय आरो माबा मोनसे बेराम गिदिर बेराम जाबाथाय दानाथ' एसेबां माने सिन्था खालामनो गोनां गैला होननाय बायदि दि जोङो माने बेराम नायग्रा जोबोद गिदिर गिदिर मिसिं आव ओंखारबाय बेायथ' जों एक्सरे मेसिन ओंखारबाय बे एक्सरे मेसिनावनो हारायाव बेखौबो डक्टरफोरा सोलोंथाइ ला हगारनानैसो जोंखौ बेखौ सिकित्सा खालाम मा जादों आरो जेरै एम आर आइ मिसिन बेखौ जोंनि बे बेरामनि थाखाय बाहायनाय जायो नायनो थाखाय सिटि स्केन खालामनाय जायो बे गिदिर गिदिर मिसिनखौ बिसोरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सोरजिजों आरो बे सोलोंथाइ गैयामोनब्लाथ' बिसोरो बेखौ दिहुननो हानाय नङामोन आरो मुलै बे मुलिफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनानैसो बिसोरो दिहुनदों। बे मुलिखौ बानायनानैसो जोङो जोंनि बेरामखौ एसे खर‌' सानायब्लाबो जोङो माबा मोनसे जानानैबाबो फिसा मुलि जानानैबाबो खर'खौबो एसे सागानाय मोनो। एसे लोमजानायखौ थामायनायनि थाखायबो जोंनो टेब्लेट होनाय जायो बेनि थाखायबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बानायदों आरो जायबा बे फार्मासि होगोन बेहाबो सोलोंथाइ थानांगोन अब्लासो बियो जोंनि मिलायनाय मुलिखौ हरनांगोन। अब्लासो जों बेनाव बायनो थांनो हागोन आरो जायबा बायग्रा बेनावबो सोलोंथाइ थानांगोन आरो बे बिनो रोङाबा मुलिनि नामखौ बुंनो रोङाबा आरो हरग्रायाबो मोजां हरनो रोङाबा बा बे मानसिया जाय बायग्रा बे सोलोंथाइ गैया जाहैबाय आरो जाय मुलि हरग्रा फानग्रा बिसोरा मोजां सोलोंथाइ थानांगौ। मानो होनोब्ला बिसोरनाव गोदोर दायथ‌' थाहैबाय। नङा होमब्ला? मानसिखौ नायनायनि मानसिखौ फाहामनायनि।
औ
इसोरखौ भगबान होननानै मानिनाय जायो आरो आथिखालनि जुगाव माने भगबान हिसाब बायदियानो जाहैयो जोंनो डाक्टरा बिराद गिदिर गिदिर बेरामफोरनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनाय जाहैयो नालाय। बिसोरखौ जोङो इसोर हिसाबै एफा मानिनाय जाहैयो आरो। समानानो जाहैबाय इसोरजों मानो होनब्ला डक्टर गैयाब्ला सोलोंथाइ गैयाबा जों बेेरामफोरा बिदिनो बेरामफोराव गोग्लै-गोग्लैसोना थाहैनो गोनां जाहैगौमोन आरो नोंथां। आरो बिदिनो द खान्दार जानोब्लाबो सोलोंथाइ नङाबा जोङो हिसाब रोङाबा मालनि नामफोरखौ मिथियाबा बे दखानदारबो जानो हानाय नङा नोंथां। बिनि थाखायनोथ' सोलोंथाइआ जोबोद गोनांथि आरो कम्पिउटार दखान मोनसे होनो गोनांब्लाबो कम्पिउटाराव जों सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो कम्पिउटार द'खान मोनसे होनानै लानो हागोन। जेरै-दा कम्पिउटाराव जों थांनानै बबावबा आधार कार्ड बानायनो थाङो बेवहायबो बेजोंनो बानायनाय जायो आरो एकाउन्टस खुलिनोबाबो बेजों-बेजोंनो बानायनाय जायो। बे सोलोंथाइखौ लानानैसो बिसोरो जोंनो बानायनानै हरो नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां।
औ बिसोरथ बेफोरथ गासै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जाहैजोब्बाय। आरो सोलोंथाइया बिफोरजोंल जाया। नों आंजों माबायदि राव बाहायनानै रायलायनांगौ बेखौ बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ गिदिरखौ उन्दै गिदिरखौ सनमान खालामनाय उन्दैखौ अननाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथायाइ नों सोलोंथाइ थानानैबो जुदि नों गोदोरखौ सनमान खालामनो रोङाब्ला नों गिदिर फरिब्लाबो जेबो मुलाम्फा जाया मानो होनबाथाय नों गिदिरफोरजों मोजाङै रायजलायनो रोंनांगोन। गिदिर उन्दै सिनायनानै मोजाङै अननो रोंनांगोन बा उन्दैफोरखौ अननानै गिदिरफोरखौ मोजाङै सनमान खालामनो रोंनांगोन। अब्लासो सोलोंथाइ लानायनि नोंहाबो मोनसे मुलाम्फा जागोन नोंहाबो मानसि मोजां सासे जानो हागोन आरो अनजागोन आरो गाैजोंबो सोलोंथाइ लानाय हिसाबै नोङो गासै खामानिखौ हमनो मोजाङै मावलांनांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
नोंथाङा खोनादोंना?
अ खोनादों। हेल'
औ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायानो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
अ जागोन दे।